खोनादोंना औ
खोनादों नोंथां?
औ
मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन
औ खोनादों ना
नोंथाङा औ खोनादों नोंथां नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन गोन ना जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जों गासैबो सुबुं माहारिया जों माबायदि दि सानफ्रोमबोनि जिउ खालामनांगौ। बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ औ गिबियावनो जेनेबा जोंनि देहायानो जोंनि सम्फद नङा होमबा देहा गैयाब्ला। जोङो जि जेबो खालामनो हानाय नङा देहा नोंनि देहाया गोग्गोबासो जेनेबा नों सानफ्रोमबोनि मावनांगौ खामानिखौ नों सम मथे मावलांनो हागोन।
औ
बेनि थाखायनो जों देहाखौ जोथोन लानाया गिबि मावथारनांगौ हाबा। बेनि थाखाय जोङो देहाखौ गोग्गो लाबोनाय। लाखिनायनि थाखाय जों दैलि सानफ्रोमबोनि जिउआव जेनेबा ओ फुंनिफ्राय लानानै जेनेबा मोनासिम ओ मावनांगौ हाबाफोर थायो जेरैहाय जेनेबा फुं समाव जों थाबैनो जेनेबा एसे थाबैनो सिखारनानै देहानि मोजांनि थाखाय जेनेबा देहानि एक्सारसाइस खालामनाय बा ओ एसे थाबायनाय खारनाय बेनि गेजेरजों योगा खालामनाय ओ फुंनि सम समाव जेनेबा ओ मोजाङै दै दै लोंनानै दैफोर लोंनानै जेनेबा उनावहाय ओ दै लोंखांनायनि एसे उनावहाय जाग्रा आदारफोर जायोब्ला मोजां जायो। देहा जो थोन लानो थाखाय जों दैलि जेनेबा मोजां जाग्रा आदारनिबो गोनां। थि जोबोर गोनांथि जायो। जेनेबा देहानि थाखाय। जा देहानि थाखाय जा जागा जाग्रा मुवा जेनेबा फिथाइ सामथायाइ ओ इदिनो ओंखाम जानाया जोबोद गोनां।
औ
बेखिनियानो आरो जुदि देहाखौ जुदि जोथोन लायाबा जेनेबा जों जिउआव जेनेबा मावनो गोनां हाबाफोरखौ मावनो हानाय नङा आथिखालाव गावनि देहाखौ जोथोन लायैनि जाउनाव मानसिनि जिउआव जेनेबा गोबां खस्थ बेमार आजारनि गेजेरजों खस्थ' मोननांगौ जायो। जाहाथे बेफोरनि थाखाय जों गावनि देहाखौ जोथोन लायोबा जेनेबा गावनिनो मोजां होननानै आं सानो आरो ना।
औ
औ अब्ला नोंथाङाबो जेनेबा गावनि दे देहाखौ गोग्गो खालामनो थाखाय। ओ गावनि दैलि बे सानफ्रोमबोनि जिउआव मा मा राहा लानो जेनेबा मोजां जागोनखौ नोंथाङा नुहुरो।
आंनि मोनदांनायाव आङो गिबियावनो जोथोन गिबियावनो गोसो होनांगौ। जोंनि जानाय आदारनि सायाव जोंनि देहाखौ जोथोन लानो। थाखाय जोङो देहायाव
आ
देहायाव जानाय आदारखौबो जोङो गोबां जोथोन लानांगौ जायो जेरैहाय जोङो बादिसिना जेरें गाज्रि जामुं जेरैहाय म म सावमुन बायदिसिना बाजाराव मोनला बायनाय मेथाय सकलेट बायदिफोरखौ जोङो जायालासिनो न'आव बानायनाय न'आव मोननाय फि फिथाइ सामथाय न'नि ओंखाम रुथि बायदिफोरखौ जोङो थावखौ एसे खम होनानै बेनि मस्ला बायदिसिना रासायनारि बा बानायनाय बायदिसिना जामुंफोरखौ जोङो खम जानानै न'नि गासै खाजाफोरखौ ओम माइरं माइरंनिफ्राय बानायनाय फिथा बायदिफोरखौ जोङो जायोब्ला देहाया गोग्गोयै थायो लोगोसेनो सानसेयाव जोङो थाम लि लिटारनिफ्राय लानानै ब्रै लिटारसिम जोङो दैखौ सानफ्रोमबो जुदि लोङो बोला जोंनि देहाया गोग्गोयै थानायनि जों नुहुरो आरो बेनि अनगायैबो दै लोंनाया जोंनि जानो गोनां बेमार इयुननि जाहानो गासै बेमार फोरखौनो लिटारनि दुय लिटार दैखौ सोलोंगोन बे दैया जोंनि गासै फिउसारखौ
औ
सो जोङो जोंनि देहाखौ गोगोयै लाखिनो थाखाय थाखाय जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिना बिनि थाखाय जोङो
लोगोसेनो जोङो मेजेमारि बेसादफोर जानायहाय थाव बांद्राय जानाय मेजेम
औ
नाजानांगोन
औ
नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन‌। ना जोंनि देहायाव बोलो जगायग्रा बेसादफोर बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ जोंनि देहायाव बोलो जगायनो थाखायथ' जों गिबि मोजां जामुं आदार जानो गोनां जागोन जेरै फिथाइ सामथायाइखौ लानानै जेनबा फिथाइ सामथाइ गाइखेर ओरैनो ओंखामफोरखौ मोजाङै जानाया जोंनि देहानि थाखाय मोजां जेनेबा बोलो
औ औ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों।
ओमफ्राय मोनसे आथिखालाव जे सुबुं माहारिफ्रा गावनि देहाखौ जोथोन लानायाव एसे उन जाफिननानै थादों बे जोथोन लानो-लायिनि जाहोनाव न'खर बेमार आजार जादों जेनेबा बेमार आजार जानायखौ नुनो मोनो। बे बेमार आजार जानायनि गेजेरजों न'खराव ओ जुदि बेमार आजार थायोब्ला न'खरनि थासारिया माबायदि जालांगोनखौ नोंथाङा नुहुरो
औ थोंजोङै नायनानैनो जों मिथिनानै मोनो। नखरनि गासैबो सुबुङानो एबा सोद्रोमायानो देहाखौ जोथोन लानाया मोनसे गोनांथार खामानि मानो होननानै बुङोब्ला जोङो फांसे बिफाङावनो मोनसे दालाया गैयानोबोला बे बिफांनो गासै बे सेहेरे गैया जालाङो थिग बेबायदिनो जों नखरावबो गासैनिबो नखर फ्रावनो सासे सुबुंआ जुदि नोरजिया थायोब्ला बे नखरनि सुख सान्थि या गैया जालाङो। आं सानोदि गासै गासैबो सुबुङानो बा गासैबो न'खरानो गावबा गावनि
औ
देहाखौ जोथोन लानायाव नखरनि गेदेर बिमा बि फा बा न'खरनि देरसिना बांसिन गथ' गथायखौ नोजोर हो नांगौ बेफोरबायदि होननानै आङो माने फोथायनायखौ सुबुंफोरा फोथायनायखौ अ
औ औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव माबाफोर नोंथांमोननि ओन ओनसोलाव माबाफोर देहायारि गोहो खालामनायनि थाखाय माबाफोर फसंथान माबाफोर ओ माबाफोर फसंथान बा माबाफोर थाखो माबा होनायनि बागै क्लास होनायनि बागै नोंथाङा फोरमायथिनो हागोन नामा
अजोंनि ओनसोलावथ ओरैनो बिदि देहायारि जेनेबा जोथोन लानायनि थाखाय जेनेबा सरखारि महरै बिदि फसंथानफोर नुनो मोननाय जाया ओरैनो जेनेबा मा होनो बेखौ बेसरखारि जेनेबा जिम फोरोंनाय हरनाय जायो जिमफोरनिसो जिम खालामनाय फोर लोगोसेनो ओ गाव गावनो जेनेबा निजा बबियो जेनेबा देहानि जोथोननि थाखाय जेनेबा गाव गावनो फुंनि समाव जेनेबा एक्सारसाइस सामनाय लामायाव थाबायनाय खारनाय बायदि बिथिंफोरखौ जोंनि ओनसोलारि ओनसोलफ्राव खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना
औ औ दानि दानि मुगायाव गासैबो सुबुङानो गावनि देहानि बागै एसे सांग्रांथिया फैबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोल निफ्राय जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव जाबोनाय गासै जाथायफोरखौनो सुबुङा नुबोखायो बिनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव एसे बे सोराङा फै होननानै जों बुंनो हायो मानो होननानै बुंब्ला जों बेनि थाखायनो बुंनांगोन जे जोंनि नखरफ्रोमनि गासैबो गेदेर बा गथ' बिथांमोना दान दानि मुगायाव बांसिन फोथाव
गेलेनाय बायदिसिना गेनाय बेफोरबायदि हाबाफारियाव थानायखौ जोङो नुनो मोनो आथिखालाव
औ औ आथिखालाव बेबायदिनो ज
औ
बुं दे
जोंनि देहायाव माबायदि होननानै सानो
जोंनि देहायावथ' फिथाइ सामथायया जेनेबा भिटामिन मानसिनि देहायावथ' भिटामिननि गोनांथि जायो नालाय औ बेफोर भिटामिनखौ जों फिथाइ सामथाइनि गेजेरजोंबो फिथाइ सामथाइनि गेजेरजों जों मोननो हायो जेनेबा बेल आंगुरफोरनि गेजेरजों दा भिटामिन ए भिटामिन बि भिटामिन सि लोगोसेनो ओ सानदुंफोरनि गेजेरजों जों भिटामिन दि फोरफोरखौ जों मानसिनि देहायाव लानो गोनां जायो। जायनि बिनि थाखाय जों जेनेबा ओ भिटामिननि थाखाय जों मोजां फिथाइ सामथाइफोर जानांगौआ जोंनि देहाखौ एसे राफोद आरो गोग्गो खालामनायाव जेनेबा हेफाजाब होयो आरोना।
औ औ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों मानो होनना नै बुंङोब्ला फिथाइ सामथाइनि जोंनि देहायाव बिफावा माने बांसिन जेरैहाय जोङो फिथाइ सामथाइ निफ्रायनो जोङो नांगौ खिनि जोङो पिपथि पारसेन्ट जोङो मोनो होननानै जोङो बुंनो हायो आरोना नोंथां। जों नोंथांमोननि ओनसो सोलाव ओरैनो देहानि थाखाय गोनांथि जानाय मा मा फिथाइफोर मोनो?
जोंनि ओनसोलावनथ' देहानि थाखाय ओ मुलाम्फानि थाखाय मुलाम्फा गोनां फिथाइ होनोब्ला ओरैनो जेनबा जागानि फिथाइ होननानै बुङोबथ' जोङो ओरैनो मा होनगोन बेखौ आ ओ सफा दाइ बा थाइजौफोरखौ मोनगोन। ओमफाय ओ बिदिनो आनारसफोर फिथाइखौ मोनगोन बिदिनो ओ मा होनगोन इखौ नालेंखरफोर मोनगोन। खमनाफोरखौ एसे एनै मोनगोन। इफोरबायदि फि फिथाइ सामथाइफोरखौ जोंनि मुवा ओनसोलारि जागाफ्राव मोननाय जायो आरो ना।
औ बे जोंनि ओनसोलाव गामियारि ओनसोलाव जा फिथाइफोर मोनो बेनो देहानि थाखाय जोंनि गोबां गुन गोनां होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनो होननानै बुङोब्ला जोङो बेवहाय रासायनारि जेबो मुवा बा रासायनारि जेबो हासार हासार बायनानै जोङो बेखौ बानायनाय जाया जोंनि जिबियारि हासारजोंनो जोङो बेखौ फोथांनानै देरनायसिम फिथाइ थायहोनायसिम जोङो जोथोन लाबोनाय जायो जाय जोंनि देहाखौ जौगानायाव जोंनि देहाखौ बेराम आजारनिफ्राय रैखाथि होनायाव गोबां हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो
औ नोंथां औ
दे बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै
औ जागोन दे नोंथां औ दे दे।